थां
औ खोनादों नोंथां।
औ नोंथां औ खोनादों ना नोंथां।
औ औ। खोनाबाय खोनाबाय।
औ आङो। औ आङो नोंथांनाव कल खालामनायनि जाहोनानो जाबाय आं नोंथांजों माखासे खोथा सावरायनोसो कल खालामनाय जादोंमोन नोंथाङा आंनो मा होनो औवानि औवानिफ्राय जों मा मा बानजायनाय मोनो बा औवाजों? मा मा आगजु आयला बानायनो हायो? बा औवानिफ्राय जोङो मोननाय बानजायनायनि सोमोन्दै नोंथां आ आंनो फोरमायनो हागोन ना।
औ नोंथां हागोन नोंथां नोंथां दे बिदिब्ला नोंथां खोनासं संलबानो जाबाय औ दे।
औ औ दे।
औवाया औवानि बानजायनाय माने औवाया जोंनि सुबुं माहारियाव माबादि हे हेफाजाब होदों बेनि सोमोन्दै बुंलांनो सानदों आङो जेनेबा जोनोम जाजेननायनिफ्राय लानानै थैजासिम मा मारै जोङो बाहायनो हायो बिनि सोमोन्दै फोरमायनायदों जेनेबा औवायाथ' जोंहा मोनथिखागोन जोंहा मोनसे। बेयो मा होनो मोनसे बिफां हारिनिबो होननांगोन आरोना जेनेबा। जोङो औवाखौ जोङो मा खालामनाय जायो जों ब ओ जोनोम जाजेननाय लोगो लोगोनो मा खालामनाय जायो होनदों बे मा होनो जे जे जेब्ला सासे गथ'आ मा होनो उथुमाय। उथुमा सिरिहां सिरिहां जायो बै उथुमाखौ हास'नो एबा मा होनो। सिरियिनि सिगां जों उथुमै हास'नो बैखौ मा खालामनाय जायो माने गोदोनि समाव। सुबुंफ्राबो बै औवा बै औवा बिगुर औवा बिगुराथ' गोबोव जायोना बै औवा लाबोनानै बे गथ'सानि उथुमैखौ हास'नाय जायो आरो ना। बेजोंनो लोगोसे मा होनो हास'खांनाय लोगो लोगोनो जों मा मा खालामो जेब्ला सासे गथ'आ एसे जो जोनोम जानानै साननै सानथाम थाबाय अब्ला मा होनो गोदोनि सुबुंफ्रा मा खालामोमोन संग्राइयाव फुथुयोमोन आरोना गोदोहाय। गथ'फोरखौ मा होनो संग्राइयाव फुथुनाय जायोमोन आरोना। आरो बिदिनो जोंहा औवाया जाहैबाय जोङो जोंनि जिउआव गोबां मा होनो माखासे मदद होबोदों आर ना जायखौ जोङो बन जनोबो हायो जोङो। आरो बेखौ दानफायनानै एा बेखौ लाबोनानै जोङो बेरा जाय बेराखौ जोङो न'नि बेरा ऊखुम उखुमनि उखुमनि बेरा गोजौनि उखुम मुदानि बेरा आरो मा होनो न'नि बेरा आरो बेजोंनो लोगोसे मा जादों? जोंनि न' सखनि बेरा आर ना खाथि खा खाथि खालायाव जोङो बेरा होनानै लानो हायो आरो गामसा बेरा बेफोरखौ जोङो होनानै लानो हायो आरो ना। औवाजोंनो आरो औवाया जाहैबाय जोंनो जोंनो गोबां मा होनो माखासे ना हमनो थाखाय बुस्थुफोरबो जोङो बानायना लानो हागौ। हायो आरोना जोङो आरो औवाखौनो जोङो जानो हायो आरोना औवाया मेर्ला जादनि दङ जोङो औवा औवा थेरे औवा बुरखाय औवा गु बै आरो हाजोनि औवा आरो मेरला औवा दं आरोना बेखौ जोङो दा मेरला औवाखौ जों नुनो मोनो जेरै जोङो औवा बुरखानि मेवाइखौ जों जायो आरोना जेरै जों अनलाजों मेवाइजों जों जायो। आरो अनलाजों दालिजों जों जायो बेफोर बेफोरखौ जोङो जानो हायो आरो। आरो ना हमनो थाखाय जोङो माखासे आगजुफोरबो बानायनानै लादों जेरै जोङो मा होनो? जेखाइ जेखाइ, खबाइ, खखा सेन बैफोरबायदिखौ जोङो मा होनदों जोङो बानायनानै लानो हादों आरोना आरो बेजोंनो लोगोसे दङ जोंहा मा होनो मैगं खादाफोरबो जोङो बानायनानै लादों आरो दाखोर गारनो थाखाय जोङो दाखोर खारग्रा खादाबो बानायनानै लादों जुंगालफोरावबो होनो हायो जोङो। मैयाबो जाहैबाय जोंना माबाजोंनो मा होनो जोङो औवाजोंनो जायो होननाय जों बुंनो हायो आरो ना बेजोंजों लोगोसे जोंहा दङ दारहा बे दारहाखौबो जोङो मा खालामदोंमोन। जोङो मानसिया जोङो माने दानफ्लेना माने मोनसे फिसा बे खेराइ बायदि सैनानै जोङो दारहाखौबो जोङो मा खालामदों बेयाव जोङो। दारहाखौ हेबनानै जोङो बनानैबो उन नुनो हायोमोन आरोना गोदोनि समाव आरो दाबो जोङो बनायखौ जोङो नुनो मोनो औ आरो बेजोंनो लोगोसे दंबावो जोंहा मा होनो जोंहा बैसां जे बैसांआव गोदोहाय जे मा होनो दानि बायदि दानि दानि मुगानि बायदि सौखि ओरै बिदि गैयामोन गोदोहाय माने बैसां बेखौ जों खालामनानै जोङो बाव उन्दुनो हायोमोन आरोना जाय मानसिफोरा मा होनों गावसोर। बैसांखौ खालामो मा होनो गावबा गाव खालामनानै जोङो माबानो हायो आरो बाख्रिफोरखौबो जोङो औवाजों नुनो मा होनो? औवाजों खालामनायखौ नुनो मोनो जेरै जोङो बाख्रि दांगगुरफोरखौ जोङो औवाजों हेब मा होनो? गाहायाव होनानै जोङो मा होनो बेखौ बानायनो हायोमोन आरो ना बाख्रिफोरखौ आरो औवा। औवायानो जाहैबाय जोंनि गसिबो गासिबो जोंनियाव सोलिजोबो आरोना आरो ना। आङो बुंनो हाबावो जे जेनेबा मानसिया मानसि सुबुंनि थाखायनो बे औवाया जोंहा मा खालामो जे सासे मानसिया थैयो अब्ला बे सासे मानसिखौै थैनाय थैनाय बे मानसि मानसिखौ मा होनो जों आं दहाय होनदोंनाा दारहा बै दारहायाव जेनेबा थननानै एबा खाथबनानै बेखौ गोदै हाखरसिम लांनो थाखाय जोङो औवाजोंनो बाननानै लांनाय जायो आरोना दस्रा गुबुनजों ज जेजोंबो लांनो लांनाय जाया मोनसे नेम दं आरोना जोंहा बर'फोराबो लाइक औवाजोंनो लांनानै मा होनो बै गोथै हाखरसिम एबा गोथैसालिसिम लांनानै दोनो गारहैनाय जायो आरो ना आरो बै जे सुबभायाव नोङो औवा गो दाननानै जा जों स सासे गोथैखौ गारहैदों बै औवा सुबाखौ जोङो दाना आरो ना जोङो जेनेबा जों बोसोरसे एबा बोसोरनै ओ एबा बोसोरथामखौ सोरबा सोरबा बोसोरथाम थायो बैफोरबायदिखौ जोङो दाननायखौ नुनो मोना आरोना जोङो जेनेबा बे मानो होननानै बुङोब्ला जोङो बे सा सासे गोथै गोथै सुबुंखौ बानना लांनायनि थाखाय जोङो बै औवाखौ जों दाननाय जाया आरो ना। बेफोरबायदिनो जों जोंनि बे खा मा होनो खामानि होबोदों आरोना औवाया नोंथां दानिया नोंथां। नोंथाङा आंनो फंनैसो आबादनि सोमोनदै बुंनो हागोन ना नोंथां?
आबाद हागोन नोंथां आबाद होन्नानै बुङोबाथ' जोंहा मा जोंनि मा बर' माहारिया गोदोनिफ्रायनो आबादनि सायाव‌ सो सारनानै थाबोनाय नङा होमबा नोंथां दा आबाद होनना बुङब्लाथ' जोंहा गोबां रोखोमनि आबाद दङ आरोना जेरै मेसेंनि आबाद, दैज्लांनि आबाद आरो बिनि सिङावनो जोंहा दङ गोबां आबाद बेफोरनि गेजेराव आङो गाहायखौ बुंलांनोसै। जेरै बुंनो थाङोब्ला जोंनिया गाहाय आबाद होननानै बुङोब्ला जोंहा माइआनो। आरो बेजों लोगोसे दंबावो जोंहा बिदिनो फाथो बेसर सबाय सिबिं आरो माखासे मैगंनि आबादबो दङ जोंहा आ-आलु लाव खुमब्रा, जोगोनार ओ टमेट'। बेफोर आरोना बेफोरो जाहैबाय जोंहा मा गासैबो आबाद आरो दा आङो ओ आबादनि सोमोन्दै मोनसे ओ मा होनो फाथोनि आबाद मावनायनि सोमोनदै आं नोंथांनो फोरमायलांसै आरो बे फाथोनि ओरैहाय मा मा खालामनो फाथोजों जों मा मा? खालामनो हायोबा मा मा बानजायनाय मोननो जोङो बेखौहाय फोरमायनोसै आरोना नोंथां। जेनेबा दा जोङो फाथो आबाद मावनो थाखाय जोङो मोनसे मोजां जायगा जोङो बासनानै लाग्रोनांगोन आरो ना नोंथां दा बे। जायगाया माबायदि जानांगोन बियो एसे बोरै गोजौ जानांगोन आरोना जेरावनाखि ओ दै थाया आरो बे हाया एसे बालासिया जानांगोन आरो ना नोंथां मानो होनोबा जों फाथोनि थाखाय एसे बाला गोनां हायासो मोजां जायो आरो ना नोंथाङा दा बेबायदिनो जोङो हाखौ बासिखांनानै लानाय उनाव जोङो बेखौहाय एवग्रोनानै लानांगोन आरो एवनानैहाय बेयाव हाग्रा दङब्ला जों बे हाग्राखौ फोसाबनानै जोङो सावग्रोनानै लानांगोन आरोना आरो बिनि उनावहाय जोङो हाखौहाय ओ गेब्लेजासे मुस मुस जाजासे जोङो बेखौ जानांगोन दा बिनि उनावहाय जोङो ओ फाथोनि जोलैखौ जोङो बासिनांगोन ओ फाथोनि जोलैया गोबां रोखोमनि थायो फाथोआ गोबां रोखोम थायो नालाय जोङो बेनि गेजेराव माबायदि फाथोआ बे हाजों गोरोबगोन बे आबादजों गोरोबगोन जोङो बेखौ नायनानै बे फाथोखौहाय जोङो बासनानै लानो नां जोङो बे जायगायावहाय फाथोखौ फोनानै होगोन आरोना आरो बे फाथोखौ बेवहाय माखासे हासार गोदो गोदोनि दिनाव जोङो बायनाय ना दानि जुगावहाय जोंहा गोबां रासायनारि हासारखौ जों बाहायनाय नुयो आरोना दा जिखिनि जोङो हासारखौ जोङो बे बेगरजों लोगोसे सारफागोन आरो बेवहाय बिदिनो ओ मा होनो ओ फाथोनि बेगरा जायनाखि जोंहा ओरैनो थांगारा बा ओरैनो मा हानि सायावल' ओरैनो थाया बिनि उनावहाय जोङो फोखानानै जोङो मैबो होनायखौ जोङो नुयो आरोना नोंथां दा फोनानै दोननानैहाय बेवहाय बिदिनो सम सम नोजोर होबाय थागोन हाग्राफोर दुदों नामा बा एमफौफोर जादों नामा बा माबा जादों नामा जोङो बेखौ थाल लाबाय थानांगोन आरोना आरो बिनि सोरगिदिं जोङो ओ बिदिनो मोसौ बोरमा हाबनो हायै थाखाय जोङो बेरा दुमनानै दनांगोन आरोना नोंथां दा जेब्लानाखि फाथोआ बिदिनो नै दान थाम दाननि उनावहाय जेब्ला बे फाथो आ राहैगोन देरहोगोन अब्ला जोङो बे फाथोखौ ओ दाननानै जोङो मुथा मुथा खालामनानै दोनगोन जोङो फाथोनि बिलाइखौ जों खानानैबो जोङो नारजि हिसाबै जानो हायो आरो बेखौ जोङो खायाबोला जेनेबा जोंहा नारजिखौ न'आवनो दंखायोब्ला जेनेबा नाङाब्ला जोङो बे फाथोखौहाय दाननानै मुथाखांनाय उनाव जोङो बेखौहाय दैमा बा दैसा आव जोंहा दरट सोमनानै दोनहैयो आरोना आरो सोमनानैहाय जेब्ला बे से दानसोनि गेजेराव बे फाथोनि बिगुरा जेब्ला गुरै जाजोबो बा रुइजोबो अब्ला जोङो बे फाथोखौ खुनो थाङो आरो ना बेबायदिनो फाथोखौ खुनानै जोङो सानि बिगुरखौ आलादा आरो बै सिंनि मोदोम बेखौ आलदा खालामनानै दोनो आरोना ओ दा जोङो बिनि उनावहाय जोङो बे फाथो मोदोमखौबो आरो बिगुरखौबो जोङो सानदुङाव फोराननानै लायो आरोखि दा बिनि उनाव फोनांखांनायनि उनाव जोङो मोननैखौबो जोङो गुबुन गुबुन हाबायाव बाहायनो हायो आरो ना जेरै जोङो फाथो बे फाथोनि मोदोमखौहाय जों फाथो सेरनाय हिसाबै अर जरायनायाव बाहायनो हायो आरो फाथोनि बै बेजे बा बिगुरखौहाय जोङो दिरुं बानायनायाव बाहायनो हायो आरोना नोंथां आरो जोङो बेफोरखौ फाननानै जोंहा गोबां रां आरजिनो हायो आरो नोंथां जोङो फाथो सेरनाया बा फाथोनि मोनसे मुथायावनो जोङो बिदिनो सेजौनि गेजेरावहाय जोङो रां खामायनो हायो मोनसे मुथायावनो आरो फाथोनि दुरुंखौ जोङो बुंनो थाङोब्ला फाथोनि दुरुङा ओरैबायदि बेसेन गोसा आरो ना नोंथां बुंनो थाङोब्ला जोङो बे फाथोनि ओ दुरुङाव से केजियावनो जोङो बाजौनिफ्राय से रोजासोनि गेजेराव जोङो रां खामनो हायो आरोना नोंथां दा बेबायदिनो जोङो फाथोखौहाय जानायनि थाखायबो बाहायनो हायो आरो जोङो बेखौ गावबा गावनि मुलाम्फानि थाखायबो जोङो ओ आबाद मावनानै जोङो मा होनो ओ फाननानै जोङो रां खामायनो हायो आरो नोंथां दा ओ जोंहा ओ बुंना ओ मा होनो जों गोदोनिफ्रायनो ओ आबाद मावनानै जाबोग्रा हारिखाय जोङो बैफोरबायदि आबाद मावनायनि जोंहा माखासे ओ नलेजफ्रा जोंहा दंखायो आरोना नोंथां बेबायदिनो जोङो ओ गावबा गाव न'आवनो थानाय हाफोरावहाय जोङो एफा एनै बेफोरबायदि आबाद मावनानै जोङो गावबा गावनि नांगौ जानाय ओ रां आरजिनानै गावबा गावनि नांगौ जानाय मुवाफोरखौ जोङो ओ बायनानै लानो हायो आरो ना बा बाहायनानै लानो हायो आरो नोंथां दा बिदिब्ला नोंथां जोंहा समावबो जानानै फैबाय नङा होमबा नोंथां
औ औ औ नोंथां समाबो जाबाय दे बिदिब्ला औ दे दे औ औ दे